औ!
नोंथां मा खालामगासिनो दङ?
आं बिदिनो बेरायलागासिनो दं।
नोंथांजों' जिउ राहानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां'।
जिउ राहानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो।
औ। जिउ राहा सायख'नायाथ' आथिखालाव गोबां मुगायानो बादायारि मुगा जानो हमबाय। बे बादायारि मुगायाव जिउ राहाखौ सायख'नायनि गोनांथि दङ। बेखायनो जिउ राहानि बागै मोनथिनानै बेखौ माबायदि मोननो हायो बा बे बाथ्रा बाथ्राखौ मोनथिनायनि मोनथिनानै लाग्रोनाया जाय फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानानै माबा मोनसे मोजां खामानिखौ मावनानै थांना थानो लुबैयो। जिउआव दावगानो लुबैयो बैफोर मानसिनि थाखाय जिउ राहाखौ बा थांना थानायनि लामाखौ सायख'नानै आवगायनो नाजानायनि गोनांथि दङ। बेबायदिनो सरासनस्रायै मेट्रिक आनजाद जिनै थाखो आरोबाव बिए थाखो उथ्रिखांनायनि उथ्रिखांनानै मा मावनानै जिउ खुंनाया मोजां जागोन। बे सोंलुआ खायसे फरायसाफोरनि गोसोआव जाखांफैयो आरो
थारैनो लेखा फरायनानै माबा मोनसे खामानि मावनानै दावगानो लुबैनाय मानसिफोरनि थाखाय बेबादि गावखौनो सोंलु सोंनाया गोनां बाथ्रा नाथाय जाय फरायसाफोरा मायबा मोनसे मोजां गाव मोजां मोननाय जिउ राहा बा खामानिखौ सायख'नानै थांना थानो लुगैयाखै बै फरायसाफोरनि थाखाय गोजौनि सोंलुफोरा जेबो बेसेन गैया आरो
औ
बेबायदिनो फरायसाफोरा सरासनस्रायै जिउ राहाखौ सायख'नो थाखाय लोगोफोरनियाव बा बिमा बिफानियाव बा सोरबा गोरों गोरा मानसिफोरनाव सोंनानै जिउ जिउ राहाखौ सायख'ना लानाया मोजां। नाथाय फरायसाफोरनि समब्रा सम्ब्रि लोगो आरो बिमा बिफानियाव जिउ राहानि बागै रो खा गियान गैयाबो जानो हागौ जायनि जाहोनाव सासे सासे डक्टर जानो गोनां मानसिया पुलिस जानानै थांना थानो गोनां जायो बेबादिनो फोरोंगिरि जानो गोनां
गुन गोनां सासे मानसियाबो माव फुलि फिसा फिनला खामानिफोरखौ मावनानै थांनानै थानो गोनां जायो आरो बेबादिनो सासे मानसिनियाव थानाय सुबुंथिनि गुन आरो गोहो बादियै जिउ राहाखौ सायख'नो मोनाब्ला आरो मावनो मोनाब्ला जिउ मोनसेयाव सुखु आरो गोजोनखौ मोना। बेखायनो जिउ राहाखौ सायख'नायनि बेलायाव जिउ राहानि बागै रोखा राखा मानसिनिफ्राय सुबुरुन लानानै सायख'नाया मोजां जायो आरो।
आरो खायसे मेलेमगोनां फरायसाफोरा खायसे सोंलुखौ गावबा गावनियाव सोंनानै बा नायनानै आरो बिनि फिननायफोरखौ गावबागावनो होनानै जिउ राहाखौ सायख'नो हायो जेरैबायदि सेथियाव आं मा थाखोनि फरायसा नैथियाव आनजाद फोरनि फिथाइफोरखौ आं बेसेबां मोजां खालामनो हाथावना नैथियाव आंनियाव मा गोहो दङ थामथियाव आं मावनो नागिरनाय जिउ राहानिफ्राय माखौ मोननो लुबैयो ब्रैथियाव आं माबादि खामानिखौ मावनो मोजां मोनो बेबादि सोंलुफोरखौ गावनियाव सोंनानै नायनांगौ आरो अब्लासो सोंनायनि फिन्नायफोरखौ सासे फरायसाया होनो हायोब्ला गाव हारसिंनो जिउ राहाखौ सायख'नानै एसेब्लाबो देरहानो हागोन आरो
औ।
जिउ राहाखौ सायख'नो थांनायाव मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव लाखिनो नांगोन जे खायसे जिउ राहाया नुनाय बा खोनानायाव मोजां नाथाय मोगथाङाव मोजां नङाबो जानो हागौ बिनि अनगायै जों जाय जिउ राहाखौ सायख'नो नागिरदों बै जिउ राहाया बा खामानिखौ मावनो थांनायाव मोगा मोगि जानाय ओ जों नुनो मोनो
औ
आरो नों थावरिना थानो हागोन ना हाया बेखौबो बिजिरना नायनांगोन आरो
औ
जिउ राहानि बागै रोंगौसार मानसिफोरा खायसे सुबुंथिखौ सायख'नो दिन्थिदों बेबादिनोान सासे मानसिनि सुबुंथि बादियै खामानि मावनो मोनोब्ला बे मानसिया सुखु गोजोन आरो जौगानो हागोन होननानै बुंनांगोन आरो। दा नोंथाङा जिउ राहानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलायदो
दिउरा होनोब्लाथ' जोङो जिउनि जिउनि राहाखौ सायख'नायनि बाथ्राखौ बुंनो नांगोन।
औ
सासे फरायसाया सोलोंथाइ लानानै माबा मोनसे खामानि मावनानै थांना थानो लुबैनाय जिउआव दावगानो लुबैनाय
औ।
बेनो जिउनि राहा थायो
औ
थांनानै थाखाय गासैबो सुबुङानो जिउनि लामाखौ साय लानो गोनां जायो।
औ
सासे फरायसाया मेट्रिक पास। मेट्रिक आनजाद पास। आरो जिनै थाखो। उथ्रिसार जानाय आरो बि ए। सारनायनि उनाव। मा मावनानै जिउ खुंलांगोन। बे। गासै फरायसानियावनो थांफैयो।
औ।
थारैनो लेखा फरायनाय माबा मोनसे खामानि मावनानै दावगानो लुबैनाया मानसि। नि थाखाय गोनां।
औ।
नाथाय जायफोर फरायसाया माबा मोनसेनि थाखाय। मोजां। जि खामानिखौ सायख'नानै। थांना थानो लुगैयो।
औ।
जिउ राहा सायख'नो थांनायाव मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन। खायसे जिउआ नुनायाव मोजां आरो खोनानायाव। मोजां नाथाय मोखथाङाव मोजां नङाबो जानो हायो।
औ।
बिनि अनगायैबो जोङो जाय जिउ राहाखौ सायख'नो नागिरदों बे जिउ जिउ राहाया। एबा खामानिया मावनो थांनायाव जों गोबां। जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ।
औ।
बेबायदिनो मानसिया इन्जिनियारिं। खामानिनि थाखाय मोजां। नैथियाव सं दानग्रा सुबुं। बायदि सुबुंथिनि थाखाय मानसिया गोनोखोआरि सुबुं। नि मानसि बिसोर गोजौ थाखोनि सोलों। फिथाइखौ फोजोबनायनि उनाव सं दाननाय खामानिखौ मावनो हायो।
औ।
थामथियाव सुबुं। समाजारि सुबुंथि बेबायदि। सुबुंथिनि मानसिफोरा सोलेरनि एबा मेलेमनि खामानिनिख्रुइ। समाजारि खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो।
औ।
बिसोरो रादाब बुथुमगिरि बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरि आरो समाज। सिबिनाय खामानि मावनाबो मोजां मोनो।
औ।
सादारन सुबुंथि। बाय। बायदि सुबुंथि थानाय मानसिया नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो मोजां। मोनो।
औ।
बिसोरो एकाउन्टटेन्सि। फिनान्स। बेंकिं बायदि जिउ राहाखौ सायख'नानै लायो।
औ।
खाथियाव गोजौ मिजिंथियारि सुबुं थि मानसिया गुबुननि सायाव गोहोम खोख्लैनो मोजां मोनो बेबायदिनो मानसियाव अरायबो गोहो आरो सनमानखौ हास्थायो बिसोर आयेन फालांगि सामलायनाय साख्रि बायदिबो मावनाया मोजां।
औ
बिदिब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे।